अ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ अ खोनादोंना नोंथां
औ
अ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
अम औ दा जों नोंथांजों दसे सम एसे सावरायलायनो सानदों आरो ना आबादनि सोमोन्दै औ जोंहा थ औ जोंहाथ बे आसामाव बांसिन खेथि मावनाय नुयो होनब्ला जों माइ आबादखौ नुनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा जों माने बे माइ आबादनि बागैनो एसे सावरायलायनो सानदों आरो ना
औ
औ दाजों माइखौ माबोरै फोयो बा माबोरै गायो माजों गायो गोदो माजों गायोमोन दा माजों गायो बेफोरनि बागै बे माने आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो ना नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ
दे बिदिब्ला जों आवरायनि जों अम माइ आबाद होनोब्ला माइखौ जोङो गोदो गोदै गोदो गोदाय आबौ आबैनिफ्रायनो जोङो बेखौ मावबोबाय थानाय आरो खोनाबोबाय थानाय हादोर नाङै बुहुम नाङैनो बे आबादखौ दैज्लांबोथ बोथोराव मावनाय जायो
औ
आरो गोदो आबौ आबैमोननि समाव मोसौ हालिसे आरो दंफांनि नांगोल दाननानै हाखौ एवग्रोनाय जायोमोन आरो बे हायाव एवग्रोनानै हाखौ खनब्रै खनबा एवनानै जों खोथिया फोनाय जायोमोन मोजां फोमोननानै
औ
आरो बे आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो मोसौ हालिसे नांगोल जुंगाल आरो बायदि मै बेबायदि गोनांथि जायो
औ
आरो जों माइखौ गायनो थाखाय जों सिगाङाव मोजां हाखौ सास खालामनानै फोमोननानै खोथिया फोग्रोनाय जायो।
औ
बेखौ जोङो फोनोबा माइखौ जोङो सोमनो गोनां जायो माइखौ हरनै सोमनानै सानसे बोखांना दोनो बिनि उनाव जोङो बेखौबो खांनानै दुब्लियाव सारनानै फोनाय जायो
औ।
बेखौ फोखांनायनि उनाव जोङो सेम से मासनि उनाव जोङो बेखौ फुफिननाय जायो आरो जोङो बेखौ मोजां फोसाबनानै फुयो आरो बेखौ फुनो थाखाय जोङो आइजो आरो बर'फोरखौ जों लानाय जायो। मानो होनोब्ला बेखौ फुनो फुयोब्लासो जोङो फोथाराव आरोबाव गायफिननो हायो दानि मुगायाव नायोब्ला जोङो जों ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायोसै। गुबुननि दिन फोरबायदि जोङो नांगोलजों एवनाय जालिया उम बेखौ एवखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायसिगोन गायनायनि उनाव जोङो मोजां हासार बायदि बायदि हासारखौ सारनानै जोङो बे आबादखौ जोथोन लानो गोनां जायो सम मथे जों दै सोनो गोनां जायो बेखौ सोखांनायनि उनाव माइया मोजां जाबोयोबा जोङो बेयाव एम्फौफोरनि मुलिफोरबो सारनो गोनां जायो। आरो ब्रै मासनि उनाव बियो मोनसे फिथाइ आरो बिबारनि महर लाबोयो
औ ।
बे बिबार-बिबार आरो फिथाइखौ जोङो समायना रमायना नुयो जेब्ला बे सोमखोर जाबोयो । जोङो बेखो मोनब्ला हायो हानायनि उनाव जोङो हानायनि उनाव जोङो बियावनो मारा होयो आरो गुबुन गुबुनफ्रा न'आव लाबोयो । लाबोनायनि उनाव जों बेखौ नायो । मानो होनोब्ला जों बेखौ बोसोरसे माइनि जानाय आदारखौ जोङो बे समावनो बुथुमना लाखानो गोनां जायो बेखौ बुथुमनो लायोब्लासो जोङो जोंनि जिउआव थांना थानाय राहाखौ मोनो आरो जों गुबुन गुबुन आबादफोर मावदेरनो हायो नोंथाङाबो माइनि सोमोन्दै आंनो आं मोनथिसि मोनथियै बाथ्राफोर दंबावोबा आंनोबो फोरमायजागोन नोंथां ।
औ फोरमायनो हागोन नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो । नंगौ ‌ जों माइखौ साननै सोमग्रोयो ओमफ्राय सोमनायनि उनाव जों बोखांनानै सानसे दोनो नङा होमबा नों
औ नोंथां ।
औ बेनि उनाव फोनाय जायो बेनि फोखांनानै जों साननै बा सानथामनि उनाव रज'नायखौ नुनो मोनो ।
औ ।
औ रज'खांनायनि उनाव नोंथां बुंनाय बायदिनो से दाननि उनाव बा से दाननि सिगां ओ नैजिबा सानफोराव माने खायसे खायसे जावैनो थाखाय फुयो । खायसे दला हाफोराव खायसे खायसेया जावैना दोनग्रायो ।
औ ।
औ आरो बेखौ जावैनाखौ हप्थानायफोरनि उनावनो फुफिननायखौ गोबांखौ नुनो मोनो बे जावैनाय खोथियाखौ आरो माने जाव खोथियाखौ फुग्रोनानै जावैयो जावैखांनायनि उनाव बे जावैनाय खोथियाखौनो फुयो । आयजोफोरा बांसिनानो आयज ओ बिमा माहारि बा सिख्ला बेसोरखौ बांसिन माइ आबादखौ फुनाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना ।
औ औ ।
औ ओमफाय खायसे खायसेजों जों खोनानो मोनो हौवाफोर खौबो जों खोथिया आरि फुनायखौ खोनानो मोनो । गोबाङानो नाथाय जोंनि एरियायाव आइजोफोरा बांसिनै फुयो ।
औ
गायो बिदिनो जोङो माइखौ गायखांनायनि उनाव मोजां माखांनायनि उनाव मास मोनथाम बा मोनब्रैनि उनाव नोंथां बुंनाय बायदिनो बिबार बारनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव मोनो लासैनो मोनखांनायनि उनाव जोङो हायो माइ खौ हानानै न'आव लाबो बिदिनो लाबोनानै गोदोथ' जों हाल माने मारा होनो थाखाय मोसौफोर मोनाबाथाय आथिंजों गाहोननायखौ नुनो मोनोमोन। आथिंजों गाखोनानै दोननायखौ आरो बेनि उनाव मोसौ जानायाव मोसौजों हाल माने मारा इदि होनायखौ नुयोमोन।
औ
खाबनिफोरजों एरनाय बिदिनो सानै साथाम मानसि लानानै जमा जमा मारा होलायनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दा जों माने दानि मुगायाव ट्रेक्टरजों मारा होनायखौ नुनो मोनो।
औ
आरो लोगोसे जों माइ हानायखौबो माने दानि मुगायाव ट्रेक्टरजों माने मारा माने माइ हानायखौबो नुनो मोनसै औ। खोनानाय बायदिब्ला बेलेग हादोरजों जों माइ गायनायखौबो माने माइखौबो गायो होनना मिथिदों। मिसिंजोंनो औ। जोंनिजों दा बे फैथवाखै ।
औ
औ आरो गोदो जों नांगोलजों हालौवोमोन नंगौ। दानि मुगायावथ जों ट्रेक ट्रेक्टरजों हालौवो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ आरो जों माइखौ मोननै बोथोराव मावनाय जायो।
औ
गोदोखौ मिथिया आं दा मावो आरो। ओ दैज्लांनिया थ मावखायो। दैज्लां बोथोराव आरो दा मेसें बोथोरावबो मावो आरो।
औ औ औ औ।
ओ बिदिनो फेब्रुवारि मासफोराव माबा अ आसु माइखौ मावनाय जायो। जायखौ जों एरि माइ होनो।
औ
औ बेखौबो जों गोबां माने मोननै बोथ बोथोराव मावनाय नुसै आरो दानि दिनाव।
औ
औ बिदिनो जोंहा माइफोरा इदिनो आसु माइसालि बेफोरदिनो जोसा नाग्रि बेफोरदि माइफोरखौ गायनाय गोबांखौ नुनो मोनो रनजित बेफोरदिनो गोबां माइफोरनि नाम दं।
औ
औ नोंथाङाबो फंनैसो माने मायोबा फोरमायनो हाबावगोन नामा आरोबाव?
औ बुंजागोन जों माइ बुङोब्ला माइनि मुङा गुबुन गुबुन रोखोमनि मुं दङ। माइनि माइया गेदेद आरो फिसा गोलाव बायदि रोखम रोखोमनि जातनि माइ दं जेरै जोसा जोसाखौ नायोब्ला जोङो फिसा फिसा नुनो मोनो आरो बिनि बिगुरा गोबा जायो आरो बेे सा होननाय माइया जोबोद गोथाव गोथाव आरो मोदोमना बिनि बिनि आरो बिनि राङा जाबाय बेखौ फानोब्ला जोङो सेजौ स्निजि दाइनजि बिदि रां मोननो हायो। सेखिजि माइरङाव आरो बेजों लोगोसे माइब्रा माइब्रा बुङोबा जों बिनि मोदोमनायाबो जुदा आरो बियो माइयाबो जुदा जायो गोसोम जायो माइआ‌ आरो बिनि माइरंखौ नायोब्ला जों सिथाबो
औ
आरो जानोबो मोजां जलफान जायो बेखौ जोंनि बे बर' सुबुंफ्रा जोबोद मोजां होननानै बुंनाय जों मिथिनो मोनो। आरो माइनि मुङा जाबाय जोसा माइब्रा रन्जित आसु मनुवा बायदि बायदि रोखोमनि मुं दं जाया जाहा जि मोजां मोनो खौनो गायनाय जायो आरो बेखौ जों जानो थाखाय दिहुनोब्ला बेखौ माइनिफ्राय लानानै जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोङो गोबां मावनो गोनां जायो जेरै खोथिया फुन खोथिया फोनांगौ जायो गायनांगौ जायो गायनायनि उनाव जोङो बेखौ हानो गोनां जायो हानायनि उनाव जोङो नानो गोनां जायो नानायनि उनावबो जोङो न'आव बुथुमनानै लाबोनो गोनां जायो आरो बेखौ बोसोरसे से माइनिनि थाखाय थाखाय जों दोनथुमनाय जायो दोनथुमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माइरं बानायनो थाखाय एबा आदार बानायनो थाखाय बेखौ जोङो लामो आरो बेखौ मिलाव बा गुबुन गोदोनि दिनाव बेखौ दिंखि आरो औवाल' सौनाय जायोमोन दानि दिनाव जोङो बे कारेन्टजों बाहायजानाय एबा थावजों बाहायजानाय मिल मिलफ्राव